खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
हेल' औ फुंबिलिनि गोजोन हामलायनाय बावहरनाय थाबाय
नोंथांनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायनाय बावहरनाय थाबाय नोंथां
जोङो बे समावहाय मोनसे टपिकनि सायाव रायज्लायनो आखायाव लानाय जादों बे टपिक टपिकानो जाहैबाय नोगोर आरो सोहोर नोगोर आरो गामिनि थासारिनि सोमोन्दै जोङो रायज्लायगोन नोंथाङा रायज्लायनो हागोन ना
औ औ गोबां मोजां टपिक बियो जों बेनि सायाव गोबां गुवारै जोङो रायज्लाय हागोन
औ औ अब्ला नोंथांङा एसे फोरमायनानै होग्रोदो
औ जोंना बिदिनो नोगोर आरो गामिनि थासारि सायाव जों सावरायब्ला जोङो बेफोरनि गोबां मिथिंगायारि थासारि एबा माबायदि गोहोम गोग्लैदों जों बेफोरखौबो जों सावरायफादेरनो हागोन मानो होनोब्ला गामियाव जोंहा मि मिथिंगायारि थासारिया गोबां मोजां थायो आरो नोगोरनि थासारियावहा मिथिंगानि थासारिया एथ' मोजां थाया दुंहाव थायो बारहावाया जों बेफोरनि सोमोन्दै जों गुवारै सावरायनो हायो जोङो आरो जोंङो गामिनि फारागफोरखौबो जों सावरायनो हागोन जोंहा बेवहाय जोंहा नोगोरनि होनोब्ला जोंहा नोगोरावहा गोबां बिदिनो मोजां मोजां बिदिनो थांलाय फैलाय खालामनाय राहाफोरनि गोबां सुबिदाफोरा मोजांसिन थायो आरो रां खामायनायफोरनि सुबिदा फोरा गोबां थायो आरो बेवहाय गोबां बारहावाफोरा गोबां मोजां नङाब्लाबो नाथाय बेयावहाय गोबां गोबां रोखोमनि सुबिदाफोरखौ जोङो मोननो हायो बेवहाय गोबां बिदिनो थांलाय फैलाय गारि मथरफोरनि बे बेब'स्थाफोरा मोजां थायो जायनि जाहोनाव जोंनो नांगौ जानाय गासै मुवा बेसाद फालांगि खालामनायफोरावहा गासैनिखौबो गासै फोरनिख्रुइबो साबसिन जायो नाथाय जोंङो गामि ओनसोलखौ जोङो सावरायनो थाङोब्ला गामि ओनसोलाव जोंहा बेफोरबायदि सुबिदाया जोबोर खम थायो जायनि जाहोनावहा जोंहा गोबां बिदिनो थांलाय हैलाय हान्थिनाय लामा जोंनि बेफार फालांगि खालामनायफोरावहा गोबां असुबिदा जायो आरो बेफोरबायदिनो जोंनि गामियाव जोंहा थासारिफोरा गोबां मोजां थायो जोंहा मोजां नांगौ जानाय जोङो जोंनो मोदोमावनांगौ जानाय जोङो गुसो बारहावा मोजां थासारिफोरखौ जों मोननो हायो जों नांगौ जानाय जोंङोनो हां लानाय समाव अक्सिडेन्टखौ जों मोजाङै मोननो हायो मानो होनोब्ला गामि नोगोरफोरनिख्रुइबो नोगोरनिख्रुइबो गामियावहा गोबां रोखोमनि मोजां मोजां बेफोरबायदि गुसु थासै आरो मोजां बिफां लाइफां थाऊनायजों आबुंखाय बेयावहाय मिथिंगायानि अननाया गोबां थायो आरो बेवहाय गोबां रोखोमनि जोंङो मोजां मुवा बेसादफोरखौ जोंङो आरो सोरजिनो हायो आरो गोबां जोंनि नांगौ जानाय फिथाइ सामथायाइफोरखौ खौ जोंङो गोबां फ्रेसफोरखौ जों मोननो हायो आरो जोंङो नोगोराव थांङोब्ला जोंहा नोगोरनि थासारिया गोबां बिदि दुंहावखायो जोङो बेफोरावहा जोंङो मेडिसिन होनाय जोङो फिथाइ सामथाइफोरखौ मोनजायो मैगं थाइगंफोरखौ जों बायनो गोनां जायो नाथाय जोङो गामियाव थानाय लोगो लोगोनो जोंहा गामिनि बारि गावन फोराव जोंङो गोबां रोखोमनि मैगंफोरखौ जोंङो गोबां बेफोरबायदिनो जोंङो सावरायनो हायो मोजां मोजांफोर मैगंफोरखौ जों मोननो हायो नालाय नोंथाङा बेनि सायाव फंनैसो बुंदो
औ औ नोंगौ नोंथाङा जि गामि आरो नोगोरनि सायाव जि फारागथिफोरखौ बा जि आयदाफोरखौ लानानै बुंलांबाय नोंथांनि बुंनाया सैथो ओ नंगौ जोङो सोहोर आरो गामिनि ओ बागै जोंङो नाययोब्ला थारैनो जोङो हमदांनो हायो जे नोगोराव जेरैबायदि गारि मथरनि थांलाय फैलाय सुबिदा आरो स्कुल कलेज बा हस्पिटालफोरनि सुबिदाफोरा थायो बेबायदि जोंनि गामि ओनसोलफोरावहाय एसेबां मोननाय जाया जाया आरो बिदिनो गामिफोरावहाय एसे थांलाय फैलायनि लामाफोराबो एसे गोजान जायो बा स्कुल कलेजफोराबो एसे गोजानाव थांनांगौ जायो आरो आरो गामियावहाय बिदिनो ओ गामियावहाय बिदिनो ओ हटेलफोराबो खाथि जाया आरो जोङो जे बेराम आजार जायोब्ला दा जोङो थाबनो माने हस्पिटालफोराव नुनो हाया ओ जोङो हस्पिटालफोराव लांनोब्ला गारि हमग्रोनांगोन आरो एसे गोजान लामा हान्थिलांगोन बेफोरबायदि जाया आरो गामियाव थायोब्ला आरो गामियाव थायो गामियाव थानाया बो मोनसे मोजां मानो होनोब्ला जोङो गामियावहाय गोबां बिदिनो आबादफोरखौ मावनानै जोङो जानो हायो माइ खेथि खालामनाय बा मैगं थाइगं गायनाय आरो बिदिनो जोंङो गामियावहा ओ फैसा गैयाबाबो जोंङो दस प्रदिन बिदि जोङो माने थानो हायो आरो नाथाय नोगोरावहा जोङो रां गैयाब्लानो जोङो दसे समबो थानो हाया आरो उम ओ नोगोरावहाय जेब्लायबो माने ओ मा होनगोन रांजोंसो खारफानाय बायदि आरो रां नङाब्ला जोङो नोगोरावहाय थां थांनानै थानो हानाया गोब्राब आथिखालनि मुगायावहा ओ रांखावरि गैयाब्ला बा नोंनियाव बेहाय नांगौ मुवा बेसादफोरखौ नोङो मोननाय नङा नोगोराव थानानैहाय थिगानो नोगोर नोगोराव थानानै जोङो गोबां बिदिनो आदब खायदाफोरखौ रोङो खामानिफोरखौ मावनो हायो लोगोसे बिदिनो जोङो गामिफोरनिफ्रायबो गोबां सुबुङा नोगोराव ओ थाखा खामायनो थाखाय बिदि थाहैनाय सुबुंफोर दङ बिथांमोनाबो खामायहैदों नोगोरावहा कम्पानिफोराव बिदिनो खामानि मावहैदों बा माबा मोनसे बिदिनो जबफोरखौ मावहैदों सोहोराव थांनानैहा आरो बेबायदिनो ओ गामियाव थानानैबो गामिनि सुबुंफोराबो गोबां बिदिनो खेथि बाथि खालाम नानै बा बेफार बिजनेस खालामनानैहाय गामियावबो सोलिदों आरो नोंथां खोनादोंना नोंथाङा औ गामियाव गामियाव थानानैबो गोबां बिदिनो ओ मैगं थाइगंफोर बा माइ आबा बादफोर मावनानै बा बेफार बिजनेसफोर मावनानै बिबायदि संसार जालांनो हायो गामि ओनसोलावबो आथिखालनि ओ आथिखालावहाय गोबां बिदिनो लामाफोरा मोजां जा जागोन गासै ओ गामि ओनसोलफ्रावबो गोबां बिदिनो फरायनाय बा मोजां मोजां गथ' बा मानसिफोर सुबुंफोर ओंखारबोदोंसै ओ माने आङो गामियावहाय थानानै मोजां मोनो आरोना ओ गामि होनोब्ला मोजां मोनसे चेनेल जानाय लोंनाय बा नेचारेल आबहावाफोरखौहाय जोंङो जोंङोनो होयो फिथाइ सामथाइ सामथाइ एबा मैगं थाइगंफोरखौहाय जोङो न'आवनो गायनानै जोंङो आबाद खेथि खालामनानै जोंङो गावनो जोंङो जानो आरो थनि उनावहा बेबायदि सुबिदाफोरा गोबां खम नुनो मोननाय जायो नोगोरफोरावहा बेफोरबायदि आलाय बिनिखायनो नोगोरावहाय एसे जानाय लोंनायनि बा फ्रेस बुस्थु मोननायनि फ्रेस मुवा बेसादफोर मोननाया एसे गोब्राब आरो गामिफोरावाय जोङो जोंनियावबा माबा मोनसे फिथाइ जोंङो बिदिनो मैगं थाइगं बुंङोब्ला मैगं थाइगंफोरखौबो जोंङो रानज्लायनानै जानो हायो गामिफोराव थानाय सुबुंफोरा नाथाय नोगोराव थानायफोरा एसे उसुबिदा आरो गाव गाव न' सिंङाव थानाय जायो नालाय बिनिखायनो जोंङो नोगोराव थानाया मोनसे मोनगोन होननानै आ आसा खालामनानै थानो हाया आरो नोगोराव थायोब्ला जोंनो एकदम रांखावरिनि गोनांथिथार आरो बिनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायबावनो हायोब्ला फोरमायनो हागोन
औ नोंथां नोंथांङा बुंलांदों जे जोंङो नोगोरफोरावहा जोंहा फरायनायनि सुबिदाफोरा बांसिन दंङो आरो बे बेफोरबायदिनो जोंनि सोलिनाय जिबनाव जोंहा नोगोराव थायोब्ला जोंहा रांखावरिनि गोबां बिदि नांगौ जायो रां गैयाब्लानो जों नोगोराव सोलिनो थाखाय जोंङो हाया मानो होनोब्ला गासैबो मुवा बेसादखौनो जों बायना जानांगौ जायो आरो बायना जाब्लाबो जों गोबां बिदिनो बिस गोनां मैगंफोरखौ जो जोंङो मोननो हायो नाथाय जोंङो गामि ओनसोलफोराव जों थायोब्ला जोंङो गाव गावनो जोंङो बेफोरबायदि जों रासायनारि जोंङो गोबोरखिफोर होनानै जोंङो मैगं मैगं थाइगंफोरखौ गायनानै जोङो बिस गैया लाफानो जों जानो हायो आरो गोबां रोखोमनि जोंङो मैगंफोरखौहा जोंङो मोनजायो आरो जोंङो गामियाव थायोब्ला जोंहा बिदिनो जोंङो मिथिंगायाव हहा मोननाय गोबां बिदिनो मैगं थाइगंफोरखौ फिथाइ सामथायाइफोरखौ जोंङो खानानै आरो ना गिर हैनानै जोङो मोननानै जानो हायो जों बेफोरबायदि जों गामिफोराव जोंङो सोलिनो हायो जायनि जाहोनाव जोंनो एसेग्राब जोंनो रांखावरि फोरनि गोनांथि जाया जोंनो थाखाय बिदि नांगौ जानाय मुवा बेसाद फोरखौ जोंङो दैसाफोराव थांब्लानो जोंङो नाफोरखौबाबो मोनबोनानै हमनानै जोंङो जानो हायो जायनि जाहोनाव जोंनो रांनि गोनांथि जाया आरो जोंङो बेफोर नाफोरखौ जोंङो फाननानै जोङो उल्थायै जोंङो रांबो खामायनानै जोंङो लानो हायो आरो जोंङो बेफोरबायदि जोंनि साखाथि फाखाथियाव थानाय फिथाइ सामथायफोरखौ जोंङो बायज्लायनानै लाना थांनानै जोंङो नोगोरफोराव फानहै हैनो हायो जायनि जाहोनाव जोंङो दुइ गुनानिख्रुइबो बांसिन जोंङो मुलाम्फाफोरखौ मोननो हायो ज मानो होनोब्ला जोंनि गामि गांखनफोरावहा गोबां बेसेनफोरा खम खम जायो आरो नोगोराव थांनाय लोगो लोगोनो बेसेनफोरा नै गुना जोंङो बारायनायखौ जों मोननो हायो बेखायनो जोंङो गोबां नोगोरफोरावहा जोंनि गामि गांखनफोरनिफ्राय मुवा बेसादफोरखौ लांनानै बिजिनेस खालामहैनो हायो बेफोरबायदियै जोंङो गोबां बाथ्राफोरखौ जों सावरायनो हायो अब्ला जोंङो दिनैनि सावरायनाय खौ बेसेयावनो दोनथ'नोसैदां नोंथां
औ औ नोंथांजों रायज्लायनानैहा जोबोद गोजोननाय मोनबाय मिथियै बाथ्राफोरखौ खौ नोंथांनो रायज्लायनानैहा मिथिनो मोनबाय बिनिखायनो नोंथांखौ थोजासे साबायखर
नोंथांनिसिमबो हामबाय होनदों मानो होनोब्ला